औ नोंथां खोनादोंनाा
औ नोंथां माने नोंथांङालाय मा खालामनानै दं दा
आङो ओरैनो जिरायनानैनो दं दे नोंथां नोंथांङालाय
आंबो ओरैनो माने जिरायनानै दं ओमफ्रायो नोंथां थांङा जेनेबा नोंथांनि खबरालाय माबोरै
औ आंनि खबरा दासान्दि मोजाङानो नोंथां नोंथांनिखौ नोंथांनिया माबायदि खबरा
औ आंनाबो मोजांङैनो ओमफ्रायो नोंथांमोननिखिजाय बोथोरालाय माबोरै
जोंनिखिजाथ' दा बोथोरा जोबोद गोजोन-सुदेम बारबो बारगासिनो आरो बिदिनो दाथ' खोमसिबो जाबबाय नालाय दा मोजाङानो गोजोन सुदेम आरो दा बोथोरा
औ जोंनिखि जायबो इदिनो अखा हागासिनो आरो लास माने एसे-एसे माने गुसुवानो जोंनिथिंजायबो ओमफायो ओ नों नोंथाङा बेलासिनि साहा लोंबाय नामा नोंथां
औ आङो बेलासिनि साहाखौ लोंथ'वाखै लोंगोनस जोंहा नै दा दसेनि उन औ
औ-औ
थांङा लोंबाय?
आंबो लोंथ'नाय जायाखै।
औ।
होमबा आं नोंथांजों मोनसे माने खोथानि सायावसो सावराय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो। औ माने आं नोंथांजों दावबायनायनि बागैसो आं माने नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ होनबा नोंथाङा मा मा ओरै जागायाव बा जेनेबा मा मा जागायाव थांनो गोसो बा ओरै दावबायनो गोसो एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना जेनेबा नोंथांनि गोसो जानाय जायगाफोरखौ आरो।
औ औ। औ आंथ' ओरैनो दावबायनो थांनो लुबैनाय जायगाफोरानो जाहैबाय आङो चाइनायाव थांनो बिराद गोसो आरो चाइनाफोराव एबा दिल्ली बेफोरबायदियाव आमेरिकाफोराव बेफोर बेबायदि जायगाफोराव माने थांनो गोसो आरो नाथाय बेफोर सिमां फोरा जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौ मिथिथ'ला आरो
औ जाफुङगोन दे मानो जाफुङा जानो औ।
जायगाफ्राव माने थांनो मोनफेरखो आरो इयुनाव थांनो लुबैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आं मा मा जायगायाव थांखांखो बा आं मा जायगायाव बा हादोरनि जेनेबा बाहेरायाव थांनो गोसो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै होनबा आं थ' जेनेबा थांफेरनाय होननाय जायगा होनोबा बा गामि फोर बिदि आंथ' जेनेबा आंथ' बारा ओरै दावबाया माने बेराया आरो ना नों थां आङो जेनेबा बे थांनाय जायगायानो जाहैबाय जेनेबा आङो शिलंआव थांफेरबाय ओमफ्रायो बेनि सायाव आङो दार्जिलिंआवबो थांफेरबाय आरो
औ।
ओमफ्रायो जेनेबा आंथ' गुवाहाटियाव जेनेबा बेरायनायानो जाखायो बांसिनानो ओमफ्रायो बेनि सायाव आङो जेनेबा जोंनि ओरै आंनि माने आंनि थानाय जागाया आरो जेनेबा आंनि न'आ जेनेबा जों हा खम ना जेनेबा आंहा बे अरुनाचल खाथि नालाय माने माने आङो बेरायबाय आरो ना आङो जेनेबा ओरै फास सिगाराव बेरायखांबाय आरो ओरै जेनेबा बडा होननाय जायगायाव बेरायखांबाय आरो ओजों जेनेबा आरो वाटारफल होननाइ जाइगायाव बेरायखांबाय ओमफ्राय गल्डेन टमपल जों नाम फाय होननाय जायगायाव जों बेरायखां आं बेरायखांबाय आरो ना। आरो आङो जेनेबा बेयाव बेरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आरो जेरै बेनि जायगा जोंनि दा थानाइ जायगा आरो बेनि वेडारा बिराद आलादा नालाय बेयाव जोंहा ओरै साफ साफा बेयाव दैफोराबो जोंहा मोजां साफा नायनो समायना ओ दंफां लाइफां बांसिन दङ जोंहा गुसु बार बा नायनो बिराद जेनेबा साफा माने ओ जोंनिफ्राय आलादा आरोना एसे बिसनिया बिसिनि मान जोंनिफ्राय आलादा नायनो थाखाय आरो जोंहा जेनेबा ओरै ओ आसामनि बा जोंनि दा थानाय जायगानिफ्राय बाहेरायाव अरुणाचलाव थांनोबा जोंहा ओरैनो थांनो हाया नालाय जोंहा बेयाव थांनोबो जोंहा पास बिदि माने ओरै जोंहा देखायनांगौ जायो माने जोंहा आसामनि बाहेरायाव थांनाय जाबाय नाल नालाय ओंखायनो आरो आङो थांनाय जागाया आरो जोंहा आंहा भुटानाव थांफेरबाय आरो ना नों थां जेनेबा भुट भुटानाबो जेनेबा नोंथाङाथ' नोंथाङा थांफेरबाय ना भुटानाव?
औ नोंथां आङो नोंथांनिखौ बारा खोनायाखै माने
अ नोंथाङा माने भुटानाव थांफेरबायना होनना सानदों आङो।
औ भुटानावथ' आङो बिदि थांनाय जायाखै नाथाय भुटाना जोंनि खाथियानो जायो थेवबाबो आं बेयाव दावबायफेरहैयाखै आरो नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना?
आं माथोखौ
औ खोनादों नोंथां एबार।
औ आं बुंदोंखि जोङो जेनेबा भुटानाव थांनो थाखायबो जोंहा पास नांगौ नालाय आधार कार्ड बा जोंहा ओरै डेट अफ बार्थ माने जोंनि जोनोम साननि सार्टिफिकेटखौ नांगौ नालाय जोंहा ओमफ्रायो ओजोंनि ओ जोंनि ओजोंनि मानसि फोरफोराबो जोंनिफ्राय आलादा नोंथाङ' मिथिखागौ खोमा? जेनेबा नायनो थाखा थाखायबा मोखांफोरा जोंहा आलादा आरो बिसिनि जेनेबा बांसिनानो हाजो हाजो दा दालां बिसिनाव बांसिन नुनो मोनो जोङो ओमफ्रायायो आरो आं थाङो जेनेबा हादरनि हादोरनि बाहेरायाव थांनो गोसो जेनेबा जागायानो जाहैबाय आंनिया बांसिनानो आङो ओरै ओ माने बेंगलर बा जापानाव आं थांनो गोसो आरोना नोंथां जेरै आं ङोदा सासे ओ-ओ फरायसुलि नालाय आं माने ओज जों माने आङो ओरै साक बा साख्रिबा ओरै खामानि मावनो गोसो आरो जापानाव ओमफाय बेनि उनाव आङो जेनेबा ओरै ओ साउथ करियायावबो थांनो गोसो आरो नोंथां जेनेबा माने आङो आवगोलनि फायनो बे जायाखौ बिराद मोजां मोनो आरो जेनबा साफा नालाय आरो ओज जों जोंहा उ माबाफोराबो जेन एडभान्स जाबाय नालाय जेनेबा मोजां आरो जोंनिफ्राय ओंखायनो आं बेयाव थांनो गोस ओ आरो ओमफ्राय दा नोंथां ओ नों नोंथाङा आंनो दा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा मा-मा जायागायाव बेरायनानै बेरायखांखो बा ओरै जेनेबा मा-मा जायगायाव थांनो गोसो?
औ आङो जायगा होननानै बुङोब्लाथ' आङो जोंनि खाथि खाला थानाय जायगाफोराव बेफोराव बेरायखांबाय हमना ला दारागाव सकि बेफोरावबो जेनेबा बेफोरथ' जाबाय पिकनिक स्पट थेवबाबबो आं बेफोरावबो थांखांबाय आरो। आरो शिलं बेफोराव थांफेरबाय आरो गुवाहाटि बेफोरावथ' थांनायानो जाबाय थायो माने आरो आं बे बेफोरबायदि एफा गोजान-गोजान जायगाफोराव माने बेरायफेराखै आरो नों थां बेखिनिफोरावल'सो बेरायफेरबाय।
औ-औ
औ
ओमफाय नों
नोंथाङा दा एसे माने
औ ओ माने नों थाङा मा-मा जेनेबा हादरनि गोजानाव थांनो गोसो अ
हादैनि गोजानाव थांनो होननानै बुङोब्लाथ' बेफोरबायदिनो आंबो उम जापान चाइना बेफोरबायदियावनो थांनो गोसो आंबो। माने मालायनि थांनायफोर खौ नुनानै माने जोबोद गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो दानि जुगावथ' माने मालाय जानबुंङाव मालायनि दावबायनायफोरखौ नुयो। बेफोरबायदि जायगाफोराव म माने मिथिंगाजों लोगोसे थांनो बिराद गोसो जायो आरो
औ औ औ
नोंथाङा माने दा जे नोंथाङाथ' बुंबाय माने गुवाहाटिफोराव नोंथाङा दावबायखांबाय होननानै दा बे गुवाहाटिफोरनि थासारिया माबायदि आरो बे गुवाहाटिफोराव माने थानानै माबायदि नोंथाङा बेनिफ्राय मा गियान सोलोंनो मोनखो एसे फोरमायना हागोन हागोनना
औ माने जोंहाथ' गुवाहाटिआवबो दा एसे एडभान्स माने लाइक आवगोलनिफ्रायथ' बिराद आपग्रेड जाबाय नालाय जोंहा गुवाहाटिया आवगोल थ' माने जोंहा माने गुवाट गुवाहाटियाबो एसे ओरै दैफोरनि बा जोंहा एसे धुलि बालि बांसिनानो दं नालाय गुवाहाटियाव खायफा खायफा जेनेबा जागा गुवात एरियायाव माने मोजाङानो खिन्थु खायफा खायफायावबो जोंहा नुनो मोनो इसोरना ओरै दैबाना जानाय बा एबा माने द्रेन ड्रेन फोरा माने बिराद हामा मोनामनाय माने बिदि मोनो आरो खिनथु बेेर एबार साफायानो आरो आंथ' गुवाहाटियाव माने थाना माने मोजाङानो मोनो आरो जेनेबा आं थ' दाथ' आं गुवाटियावनो थायो नालाय ओमफ्रायो ओरै जेनेबा जोङो गुवा टयाव बेरायनो होनबथाय जोङो माने हराव माने बांसिन बेरायनानै मोजां मोनो आरो माने जोंहा दखानफोराबो बा एबा जोङो ओरै जाग्रा लोंग्रा जेनेबा जोंहा केफे बा हटेलफोराबो जों हरावसो माने एसे मोनाब्लि मोनाब्लिनिफ्रायसो माने जोंहा खुलिनाया स्टार्ट जायो नालाय गुवाहाटियाव आरो एबा जों फास्ट फुड जानो थाखायबो जोङो बेलासिनिफ्रायसो मोनजायो जोंहाथ' फसट फुत माने ओ दखान फोराव होनबाथाय जोंहा पासफुटा थ' सानाव खुलिया नालाय जोंहा बेलासिफोरनिफ्राय ज जोङो मोनजायो नालाय बा खुलियो बिसोरो मम' दखानफोरा बा चावमिनफोरा जोंहा ओरै लामायाव दखान होनायफोरा ओमफ्राय बेनि सायाव आङो जेनेबा ओ ओरै गुवाहाटियाव मोजां मोननाय जागायानो जै फेनसियाव जेनेबा जों फेनसियाव जोंनो मा नांगौ मा नाङा जों सबखौनो मोनजोबो बेयाव जोंहा जाग्राफोराबो जेनेबा आरो जोंहा गुवाहाटी आवबो जोंहा मेरला मल दंअलै जों नोंथांनो माबायदि जेनेबा माबायदि गस्ला नांगौबा नोंथांनो माबायदि खम दामिनि गस्ला नांगौ नोंथाङा बेयाव मोनजोबगोन ओमफ्रायो बेनि सायाव जेनेबा जोङो गुवाहाटियाव गिदोर गिदिर मलबो नुनो मोनो जेरै सिटि सेन्टारफोर जोंहा जेरै बि उटुबफोर जोंहा वेबसाइटफोर जोंहा मेरला जेनेबा गोदो गोदो गोदेर जोंहा मबाइलबो दं आरोना नोंथां ओमफ्रायो ओरै औ ओमफ्राय जों गवाहाटियाव जेनेबा ट्रान्सपर्ट बा जोंहा गारिफोराबो मेर्ला जोङो नागिर माने थांनो थाखाय जोंहा इमान खस्थ' जाया जों दडाइरेक्ट दडाइरेक्ट जेनेबा गारिफोरखौबो मोननो नागिरो बा ओरै थांनो हायो गोजान गोजान जायगायाव गुवाहाटीनिफ्राय औ ओमफ्रायो आङो जेनेबा नोंथाङाबो होनबाय नालाय जेनेबा फैफेरबाय होननानै होमबा नोंथांनि जेनेबा माबायदि मोनखो नोंथाङा गुवाहाटियाव फै बेराङि
औ आंबो गुवाहाटियाव थांनानै माने जोबोद मोजां मोन मोनदों मानो होनोबा बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला खायसेनि लाइफआ बेयावबो जोबोद माने सेटेल जानाय बेयाव मोजां आरो खायसेनि लाइफ बेयाव माने खायसे फोरा जेरै लामाफोराव थानानै माने मागिनानै जानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो गुवाहाटिफोरबायादि ओनसोलावबो आरो खायसेया जाहैबाय जोबोद माने दावगानाय सासे इदि सुबुं बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङानो। दानि गुवाहाटिफोरनि बागै माने जोबोदै फोरमायखाबाय। जोङो माने गुवाहाटिफोर बायदियावबो माने नोंथाङाबो थाफेरखाबाय नालाय नोंथाङाबो मिथिगौ बेखायनो आङो माने बेफोर बायदिनो मा होनगोन बेखौ माने नोंथाङा एसे एसे माने हाजोआरि ओनसोल माने हाजो मिथिंगायारि जायगाफोराव थांनानै मोजांसिन मोनोना एसे माने टाउन एरियाव थानानै बांसिन मोजांसिन मोनो। एसे फारागथिखौ खोन्थाना होनो हा गोन नामा नोंथां?
औ जेनेबा आंथ' दा बारा ओरै माने धुलि बालि जायगायाव जोंना गुवाहाटियाथ' बांसिनानो धुलि बालिसो जागा नङा होनबा नोंथां? बा आङो माने बेफोरखौ बारा मोजां मोना आरो। आङो बिदि हाजो हाला बा दैमा दैसा खाथि माने बेफोरखौसो आं बांसिन मोजां मोनो आरो। जोंना गुवाहायावबो। खायफा खायफायाव जोंहा ओरै हाजो हाला दङ माने ओ- खायफा खायफा एरियायाव खिन्थु जोंहा बांसिनानो गुवाहाटियाव बिदि हाजो हाला गैया आरो जोंहा मोनसेल'सो दं बेनो जाहैबाय गान्धी मोनदब जोंहा आरै। गुवाहाटिनि बिउ पइन्टआ ज म जों गुवाहाटीनिफ्राय सब माने मोजांनो जों नुहुरजोबनो आदि औ दे बिदिब्ला जोंहा नोंथां ओ- माने टाइम माने समाबो जानानै फैबाय।
औ समाबो औ औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ दे